हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां औ खोनादों।
अ बिब्दिब्ला नोंथां दिनै आं बरनि जानायनि बागै सावरायनो सानदों मोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां औ सावरायनो हागोन औ नोंथां दे।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा? मा माखौ जानो मोजां मोनो खोनथानो हागोन ना?
बिदिनो आं बरनि गोबां ओंख्रि जानो मोजां मोनो बिदिनो अरनाद अ मेवायदि दा सबबायजों दाउ अमाजों थास बिबार। बिदिनो खांख्राइजों मैथा।
औ।
बिदिनो औ नोंथाङाबा नोंथांनि मोजां मोननाय जानायफोरनि बागै एसे खोन्थादो नोंथां।
आंनिया। बुंनो थाङोब्ला बहुत मानसिफोरानो अनलाजों दाउखौ मोजां मोनो नाथाय आङो आं इमान माने मोजां मोना आरोना अनलाजों दाउखौ जानो। आं खिन्थु थास' बिबारजों अमा। नारजि जमा बेखौ जोबोर मोजां मोनो आरोना जानो। आं बुंनो थाङोब्ला खांख्राइखौबो इमान मोजां मोना जानो। खिन्थु आङो। सबाय बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरोना। ह ओ ना गोरान बाथोन बेफोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो आं जानो
औ औ। आङो बिदिनो मोजां मोनो खिन्थु आङो नारजि द अमाखौ मोजां मोना। आं। नारजिनि माने गोखाखौ आं मोजां मोना जानो मोजां मोना। आं निमनि गोखोखौ जायोबाबो आं नार्जिनि गोखोखौ जानो मोजां मोना बे। बिदिनो आं खांख्राइजों मैथाखौबो गोबां मानसिफोरा मोजां मोनो जानो हागौ गोबां मानसिफोरनि बेयो ओ फेभरेट जानो हागौ खिन्थु आं खांराइजों मैथाखौ आं मोजां मोना आरोना।
औ। ओ नारजिजों अमाखौ आंबो गोखाखौ जाया। माने नारजिजों अमाखौबाबो माने गोखा गैयि संनो हायो आरोना। एसेल नारजिखौ होनानै जोंनि आइआ बेबायस सङो माने बेनिखायनो आं जानो गोथ थ' मोनो आरोना खिन्थु आङो ओरैनो गोखा माने नारजिजों अमा सङोब्ला आंबो बारा जानो हाया आरोना। बेबायदि।
औ औ बिदिनो थास'जों अमा अमा थास'जों। अमायाबो जोबोद गोथाव जायो थास' बिबारजों अमा उन्दैनिफ्रायनो जायै जायै मोजां मोनबोनाय आङो।
थास' बिबारजों अमायाथ' आंनि फेभरेटसो होनजायो।
माने दाथ' आरो थास' बिबारनिनो सम जानायनि बेनिखायनो माने दिनै जोंहा थास' बिबार अमाखौनो जा दोंमोन। ओमफ्राय जानायाथ' गासिबो जानो हायो नोंथाङा संनो हायो ना हाया?
आं संनो हायो आं गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनो हायो। जों बायदि सेंग्राफ्रा एसेबां रोङाबो जानो हागौ खिन्थु आं संनो रोंनायाव दङ आरोना बिदिनो आङो अनलाजों औवा मेवाइजों दाउ संनो रोंगौ थास' बिबार जों अमा, सबायजों दाउ, माने बिदिनो थास' आथिं दालि ओंख्रै रोंफ्रामजोबगौ आरोना बिदि बुंजा गोन आरोना नोंथाङालाय रोंगोन ना रोङा?
आङो एसेबां संनो रोङा खिन्थु जानायाव दङ आरोना आङो। आङो माने इमान संफेरनो मोना जेला बेनिखायनो आं बारा रोङा खि न्थु आङो इयुनाव सोलोंगोन संनो थाखाय होमबा नोंथाङा अनलाजों दाउखौ बोरै सङो खोनथानो हागोन नामा एसे फोरमायनानै होदो।
अ नोंथाङा मिथिनो लुुबैदोंबालाय एसे खिन्थाना नायनोसै। बिदिनो अनलाजों दाउ संनो थाखाय बिदिनो अनलाखौ देग्रोनानै लाबानो जाबाय। बिदिनो अनला माने माइरंखौ फिसिनानै देग्रोना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय औ बेयाव सारायाव सारायाव दै होग्रोबानो जाबाय दैखौ गोदौनो होग्रोबानो जाबाय। बेजों बेजों लोगोसे बे मा होनो दाउखौबो एवफ्रामनानै लाखादो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दैयाव बिदिनो दैखौ गोदौ होदो दैखौ गोदौ होनानै बिदिनो बेयाव संख्रै बिदिनो जा जा होनो गोनां मस्लाफोर बेखौ होजागोन। ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो गोदौनायजों लोगोसे गोदौनायाव बे अन गुन्दैखौ सारना होजागोन बिदिनो सारना होयै होयै होयै होयै बिदिनो माने गोबाव बिदिनो खेबसेयैनो सारखाया आरो ना बिदिनो एसे एसे एसे एसे एसे गोबां सारनानै बेनि उनाव दाउखौ दाउ एउफ्रामनायखौ होदो। बिदिनो सङै सङै जासिगोन आरोना एसे जबनो होबानो जाबाय बिदिनो जासिगोन आरोना अनला ओंख्रि।
औ औ
नोंथाङालाय अनला ओंख्रि संनो रोंगोन रोङा?
आङो संनो माबोरै सङो बेखौ मिथियो नाथाय आङो सं फेरनाय जायाखै आरोना।
औ औ औ नोंथाङालाय बाथोनफोर जागोन जाया?
बाथोन बाथोनखौ बुंनो थाङोब्ला आङो ना बाथोनखौ बुहुत मोजां मोनो ना गोरान बाथोन ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन बेफोरखौ आं जोबोर मोजां मोनो आरोना जानो माने ओरैनो अबावबा समाव जेनेबा हरफोराव ओंख्रि थायाबा बा मायाबा बाथोनफोरजोंनो ओंखाम सोमनानै जानांजोब बोर गोथाव मोनो जेनेबा आङो ओरै माने सामब्राम आलौ ओमफाय ना बेफोरखौ एवनानै ओमफाय देबाय माने बारा आलौ होला एसे खमैनो होबाय बेबायदि देनानै जानो जोबोद गोथाव मोनो आरोना ओमफाय बिदिनो ना गोरान बाथोनखौबो जोबोद गोथाव मोनो आङो ओमफाय खान्थाल बेगर बाथोनथ' दा दायो खान्थाल बेगर बाथोननि सम जेला दा जों बेखौबो जानो मोजां मोजां मोनो आं मोननाया नोंथाङाब-बो बुंदो गाव-गावनि बागै।
आं बाथोनियाव गोबां मोजां मोनो बिदिनो खान्थाल बेगर बाथोन ना बाथोन बिदिनो नाथुर गोरान बाथोन। बेफोरनि बाथोनफोरनि मादाव आंना खान्थाल बेगरा बयसो फेभरेटसिन होनना बुंजागोन आरोना। माने खान्थालबेखौ जोबोद जानो मोजां मोजां मोनो बेजों लोगोसे बिदिनो ओ ना बाथोनावबो ना सें ना गोरिनि बाथोन बिदिनो नाथुरावबो नाथुर गोरान बाथोन बिदिनो जानो मोजां मोनो आरोना औ बुं नोंथां
आं फा फान्थाव बाथोन बिलाहि बाथोन बेफोरखौबो जोबोर गोथाव मोनो ओमफाय नाथुरखौ आं बारा गोथाव मोना माने आं नाथुर बारा जानो मोजां मोना आरोना बे बेनिखायनो आङो बारा गोथाव मोना मानसिफोराथ' गुसेंग्रा बाथोन बेफोरखौबो जायो नाथाय आङो बारा मोजां मोना आरो ना गुसेंग्रा बाथोन बेफोरबायदिफोरखौ खौ खिन्थु आंना बे -बे फान्थाव बाथोन बिलाहि बाथोन ना बाथोन बे बेफोरनोसै आरो
औ -औ नोंथां आंबो बिदिनो फान्थाव बाथोन आरो बिलाहि बाथोनखौ जोबोद मोजां मोनो जेब्ला मा होनो बिलाहि आरो फान्थावखौ सावनानै सामब्राम गुफुरजों लागायो बिदिबा जोबोद गोथाव मोनो खिन्थु आङो बिदिनो गुसेेंग्रा बाथोन गांजेमा बाथ बेफोरबायदि गुबुन -गुबुन बिदिनो एम्फौ -एनला फोरनि बाथोनखौ आं बिदि जाया आरना मानो आं जानो मोजां मोना
खिन्थु जोंहा आइया आंखौ खेबसे बिदिनो थगायनानै गुसिंग्रा बाथोनखौनो ना बाथोन होनना आंखौ जाखांबाय आरोना जाखांबाय औ नोंथां
आंबो बिदिनो बेफोर एम्फौ-एनलाफोरनि बाथोनफोरखौ बारा मोजां मोना होननानै बुं जागोन आरो ना
औ नोंथां -नोंथांनि नोंथाङा खारै मैगंफोरखौ जानो मोजां मोनो मोना खारै होनाय मैगं -मैगं मैलाफोरनि ओंख्रिफोरखौ
मोनो- मोनो मोनसे खारै मैगङआवनो लाफा खारदै मैगं आं बहुत मोजां मोनो लाफा खारदै आरो ना गोरि ना आ गोरैया आंनि फे ब्रेद होननानै होनजागोन बेखौ आं जोबोर मोजां मोनो जानो आरो नार्जिफोरावबोथ' खारै होनानै जायो नार्जिजों अमा खारै बेफोरखौ मोजां मोनो आरो बहुत दं बावो बिदिनो आङो लाफा खारदैजों नाखौ साबसिन मोनो आरो ना होननो थाङोब्ला नोंथां आलाय
ओ नोंथां आङो बिदि खारै लाफा खारै मैगं खारै बिदिखौ जोंहा बिमाया संबाय थायो खिन्थु आं बारा मोजां मोना आरोना आं आंनि मोजां मोननाय फारिलाइयाव बे बारा फैया खिन्थु आं बिदिनो दालि खारैफोरखौ आं मोजां मोनजायो दिनाव अन ला खारैयाथ' दंखायोआनोसै औ नोंथां।
अ दालि हारैखौबो मोजां मोनो आङो मोजां मोननाया।
औ
बिदिनो आरो ना गोरानखौ खारै लगायनानै आलु सामब्राम लागायनानै जानो बिराद गोथाव जायो नोंथाङा जायो ना जाया ना गोरान?
औ नोंथां बिदिनो ना गोरान माने आं नानि नाफोरखौ जानो इसेबां मोजां मोनो बिदिनो आं ना एवनायखौल' ना गिदिर एवनायखौल' आं जायो बिदिनो खिन्थु आङो नाफोरखौ रोसि खिथियाव रोसि संनाय बिदिनो बेलेग नाफोरखौ बिदिनो ना गोरान एवनाय बिदिखौ आं मोजां मोनजाया आरोना आं खालि ना गिदिरखौल' मोजां मोनजायो आरोना ।
आंबो आंनाबो बेनो ना फिसाफोरखौ बाथोनावल' गो गोथाव मोनो ओरैनो जानो गोथाव गोथाव मोना आङो माने ना गेदेरफोरखौ ना गेदरफोरखौ ओंख्रियाव होबा खिन्थु आं मोजां मोनो माने ना गेेदेरनि उदैखौ जानो मोजां मोनो आङो जेराव जे सु गोलाव गोलाव थायो । बारा सु थाया बेबायसाखौ जानो जोबोर मोजां मोनो आरोना आङो ।
औ औ आं बिदिनो नाखौ जायाब्लाबो नानि बिदैखौ खिन्थु सामब्रामजों फ्राम फ्राम एवयोबा आं जोबोद मोजां मोनो जानो नोंथाङालाय मोजां मोनो मोना?
ना बिदैखौ आङो इमान मोजां मोना खिन्थु जायो आरो ना जुदि सङोबा बिदि माने फेभ्रेट होननानै बुंजाया खिन्थु जायो बिदि बेबायदि आरोना ।
अ नोंथांया थास' आथिं जानो मोजां मोनो ना मोना?
थास' आथिं जानो मोजां मोनो खिन्थु थास' आथिं ओख्रि थास' बिबारखौ साबसिन मोनो ओमफ्राय थास' खन्था बेफोरखौ आङो इमान मोजां मोना । खिन्थु थेवबो इमान जाया आरो ना आङो ।
औ औ औ ।
नोंथाङालाय?
आं बिदिनो थास' आथिंखौ जायो । खिन्थु आं बियो मालाबा मोजां मोनो मालाबा मोजां मोना । एसे बिज्ला बिज्ला बा जों जायो नालाय आं मालाबा बानोबो नागिरो बिदिनो मालाबा थास'आथिंजों खथ्रा बेगर संबाय खिन्थु आं जोबोद जायो आरोना नोंथां ।
नोंथाङालाय थास' पेन्टाफोर थास' ना सिनाफोरखौ जागानो जाया?
जानाया जायो नाथाय इमान हाय मोजां मोननाय गैया आरोना । माने फेभ्रेट होननानै बुंजाया ।
औ नोंथाङा बिदिनो जानायफोराव बेदरफोरखौ जेनेबा ना अमा दाउ बोरमा बेफोरखौ अबेखौ बांसिन मोजांसिन मोनो नोंथाङा जानो?
आङो बुंनो थाङोब्ला अमायाथ' दा जों बर'फोरनि गासैनोबो फेभ्रेट । जाखायो। थ' अमाखौ मोजां मोनो आं बांसिन ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो आं बोरमाखौ मोजां मोनो । दावखौ आं इमान जानायाथ' दउखौ गासैबो जायो खिनथु माने थेवबो बोरमाखौ साबसिन मोनो आरोना । दाउ निस्राय
औ औ आंबो बिदिनो अमाखौ साबसिन मोनो बाखि बेदरफोरनिफ्राय औ नोंथां दे नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा?
अ दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां ।
औ गोजोन्थों नोंथां दे ।